हेल' नोंथां
औ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
हेल' नोंथां
औ, नोंथां नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
हेलौ
हेलौ नोंथांङा खोनादों ना? खोनादोंना नोंथाङा?
बिराद फिसा खोनादों नोंथां
अ हेलौ खोनादोंना एबारो?
औ खोनाबाय खोनाबाय दायो
नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनो सम मोनगोन ना?
मोनगोन नोंथां मोनगोन
नोंथांजों बिदिब्ला आंङो जोंनि बर हारिनि दोरोंङारि अनला आरो दाउनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों आं सावरायजागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां थारैनो
जोंथ' मिथिखायो अनला आरो दाउआ जोंनि बर हारिनि मोनसे एंगारनो हायै जोबोर गोथाव ओंख्रि होननानै। नोंथाङा बे अनला ओंख्रिनि सायाव एसे फोरमायनानै होनाय
अनला ओंख्रिया जाबाय जोंनि बर हारिनि दोरोंङारि मोनसे ओंख्रि बे अनला ओंख्रि खौ संनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ सुनानै बेखौ उवालाव देनानै लानाय जायो अन गुन्दै खालामनानै नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव बे अनला ओंख्रिखौ जोंङो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंजों लगायनानै संनो हायो जेरै हाय मैथ्रु बिबारजोंबो संनो हायो अनला ओंख्रिखौ बेनि उनाव दाउजों संनो हायो
नंगौ नोंथां
खुंनो हायो बेनि उनाव आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंजोंबो जोंङो संनायखौ नुनो मोनो आरो बे अनला ओंख्रि फ्रियाव ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि मस्ला हारिनि मैगंखौबो बाहायनाय नुनो मोनो जेरैहाय ओ गंगार दुन्दिया दुन्दिया
नंगौ औ
हाइजें बिलाइ बेफोरखौबो जों बाहायनाय नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो बे ओं फ्रिया मोनसे बरफोरनि जोबोद गोथाव ओंख्रि औ नंगौ नोंथां खोनादों
औ अनला ओंख्रिखौ जोंङो नआव जानायनि अनगायैबो मा मा फोरबोआव जोंङो जानाय जायो अनला ओंख्रिखौ
नोंथां बेखौ जोंङो गुबैयै हाथासुनियावबो बाहायो जेराव हाथासुनि हाबाया जोंनि बे बर' हारिनि अनला ओंख्रि नङाबानो जाफुंसार जाया आरो बे हाथासुनिनि अनला ओंख्रियाव ओ हालदै होनाय जाया थाव होनाय जाया बेबादियै बेखौ संनाय जायो आरो बे हाथास सुनिनि अनला ओंख्रिखौ हिन्जाव गोदाना हारसिङै देनानै उरना-उरनानै संनाय जायो।
नोंगौ
खोनादोंना नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि